औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ औ
ओ गोजोन फुं बिलिनि गाहामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनि
औ नंगौ थारैनो नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय नोंथां
औ ओ नोंथाङा सम दोङोब्ला काति गासा मागोनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ कारति गासा मागो आरो आमथिसुवा।
हमथिसुआ औ।
जोंहा बैसागो बेफोरखौ जोंना बेफोरो जोंना बरनिनो बर सुबुंफोरा फालिनाय फोरबो। नोंथाङा बे बे फोरनि बागै। ओ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होलांसै नोंथाङा एसे खोनासं। संलांदो हब्ला नोंथां ओ जोंना। आमथिसुवा-आमथिसुवा होननानै बुङोब्ला। ओ आमथिसुया सुवाया जोंना बोसोराव। खेबसे जानाय। जिखौ जोङो। सुवा नांनाय होननानै बुंनाय जायो बेखौ नोंथाङाथ एसेबाबो मिथिखागौ जानांगौ।
औ
औ ओ आमथिसुवाया जोंना आसार-आसार-आसार दानाव जायो। आमथिसुवा होननानै। बुङोब्ला जोङो बे दिनखौ फिथाइ सामथायाइ जानाय होनना बुंनाय जायो। ओ आथिसुवा आमथिसुवाया जोङो आमथिसुवायाव जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ जेरै खान्थाल थाइजौ आनारस बायदि फिथाइफोरखौ जोङो जायो आरो आमथि आमथिसुवा दिनाव
औ
आरो जोंना बर' सुबुंफोरा गोदोनि बर' सुबुंफोरा आमथिसुवायाव जोंना आलासि जानो थाङोब्ला बेनि सानसे सिगांनो जोंना बिफां लाइफांफोरखौ फिथाइ सामथाइ थायग्रा बिफां लाइ बिफांफोरखौ बिसोरो बेयाव ओ दिरुं एबा जिस्रिफोर एबा जिगाबफोर बि बिफांफोराव खानानै दोनलाङोमोन आरो। मानो होनोब्ला गोदोनि बर' सुबुंफोरा बेफोरखौ ओ आमथिसुवा सुवा दिनाव बिफांफोरा सुवा नांनानै फिथाइ थायनो रोङा होननानै सानोमोन। बिनिखायनो बर' सुबुंफोरा ओ बेफोरबायदि दिरुं खानानै दोनलाङोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा। गोदोनि बर' सुबुंफोरा औ नंगौ आरो जोंना आमथि सुवयाव फिथाइफोरा थनो रोङा होनना बेफोरखौ जोङो खालामनाय जायोमोन आरो औ खोनादोंना नोंथाङा औ औ आरो जोंना आमथिसुवायाव आबाद फोथाराव जोंना आबादफोर मावनो थाखाय जोंना। आमथि सुवायाव हाल खदाल एबा सिखा रुवा बेफोरखौ जोङो दाननो मोना होननानै बर' सुबुंफोरा बेफोरखौ मानियो एबा सानो बिदियाव जोंना हाल खदाल जावोब्ला सिखा रुवाखौ जोङो। आबाद मावनायाव बेफोरखौ बाहायोब्ला जोङो ओ आबादफोरा जोंना मोजां जाया होननानै आमथिसुवायाव जोंना बेफोरखौ मावनाय जाया आरो आरो जोंना हाग्राफोरखौ ओ बारिनि हाग्राफोरखौ जोङो दानोब्ला। बेफोरखौ जोङो ओ हाग्राफोरा देर ओ थब थाबैनो देरा होननानै बेफोरखौ फालिनाय मा होनो फालिनाय जायो आरो। सानना लानाय जायो बिनिखायनो जोंना सुवायाव हाग्राफोरखौ दान्नाय जायो। मानोना जोंना आम ओ हा आम सुवायाव जोंना हाग्राफोरखौ दानोब्ला बेफोरो थाब थाबैनो लावफिना औ आमथिुवाखौ आरो जोङो सानथाम सानथाम सुवा नांनानै होन्नानै बो होननानै बुंनाय जायो
औ
सानथाम दिनाव जोङो न' न' गासैबो जेबो ओ फुजा एबा मा होनो जोङो बाथौफोरखौ जेबो सावनो मोना मानो होनब्ला आमसुवाखौ जोङो सुवा नांनाय होननानै बुंनाय जायो।
औ
औ आरो जोंना बेजों लोगोसे जोंना आम सुवायाव ओ सानथामा जेब्ला जोंना जोबो अब्लासो जोङो न'फोरखौ जोङो लिरस्रांनानै दैजों एबा सुस्रांनानै जोङो बाथौआव आलारि बाथि सावो आरो जोंना बेजों लोगोसेनो गामिनि सुबुंफोराबो गासैबो गामिनि न' न' गासैबो जोंना न'फोरखौ साफा खालामनानै स्रां स्रिं खालामनानै जोंना बेफोरखौ उनावसो सानथामनि उनावसो आमथिसुवा जोबखांनायनि उनावसो जोंना बाथौफोरखौ सावो आरो आरो जोंना गामिनि हाग्रा बंग्रा गासैखौबो रायजोनि सुबुंफोरानो लामानि हाग्राफोरखौ जोंना दान नों मानो मानो होनब्ला जोंना बे सानथाम दिनाव आमथिसुवायाव हाग्राफोरखौ दाननानै लावफिना होननानै जोङो बर'फोरा मानियो आरो। दा नोंथाङा बेफोरखौ मिथिखागौ जानांगौ एसेब्लाबो।
औ मोनथिगौ नोंथां औ।
औ दा आङो ओ नोंथांनो कार्ति गासा बेनि बागैबो एसे फोरमायलांसै सै नोंथाङा खोनासङोब्ला।
औ खोनासंजागोन नोंथां।
ओ दा जोंना काति आसा फोरबोआ जोंना काति दाननि गिबि सानावनो जोङो काति ओ काथि आसा फोरबो बुंनाय जायो आरो गिबि सानखौनो‌।
औ
औ जोंना फोरबोआव ओ बे फोरबोआव जोंना बाथौआव आलारि बाथि सावना माइ गोरलै गय फिथाइ गोरलै नारें फिथाइ बायदिफोरनि ओंखारजेनाय मोजां जानायनि थाखाय जोंना काति गासा फोरबोखौ ओ फालिनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ जोंना बिदिनो बे सानाव जोंना गय फिथाइ ओ गय फिथाइ थायनायनि थाखाय गय बिफांफोराव जोंना ओ आलारि बा आरो जोंना माइ फिथाइ बेफोराव माइ फिथाइफोरा मोजां थनायनि थाखाय। माइ फिथफोरा बुरजा। खारनायनि थाखाय आरो माइ फिथाइफ्राव एम्फौ एनला जेबो। फिथाइफोरखौ गाज्रि खालामैनि थाखाय जोंना माइ गेजेर गेजेर आलारि बाथि सावनाय। जायो बेखौथ' नोंथाङा मिथिखा। औ आरो जोंना। बेजों लोगोसे गासैबो बिफां लाइफां। जिब जुनार गासैबो। नि थाखाय जोङो। आलारि बाथि सावनानै कार्तिक दानाव बेयाव जोङो बेखौ फालिनाय जायो आरो बे काति फुजाखौ। फोरबोखौ औ‌। बेनि थाखाय आरो जोंना गासैबो बिफां लाइफां बुहुमाव। थानाय मानसि सुबुंफोरनि थाखाय बे कातिक दानखौ फालिनाय जायो आरो।
औ।
औ दा नोंथाङाथ' आंनि कारति गासा बेफोरनि बागै एसे मिथिबाय। आरो नोंथाङाबो। बेफोरबायदिनो फोरबो जेरै बैसागो।
औ।
ओम मागो दमासि बेफोरनि बागै एसे नोंथाङा मिथिगौला एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। औ ओ बैसागु फोरबो होनना बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिगौ नङा होमबा
औ नंगौ।
औ गोदो गोदाय आबौ आबौमोना ओह बिस सोरो गोदो समनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो।
औ नंगौ।
औ ओह बैसागुखौ सैथ्र' दाननि जोब था साननिफ्राय
औ।
सागुआ जागायो आरो।
औ नंगौ।
औ ओह बर'फोरा एप्रिलनि गेजेर आव असमिया एबा बेंगलि केलेन्डारनि बहाग एबा बैसाग दाननि गिबि अक ट'आव बैसागुखौ फालिजेन्दोंमोन आरो।
औ।
औ ओ बैसागु फोरबोखौ ओ गिबि साननिफ्राय स्नि सानसिम फालिनाय जायो आरो।
औ नंगौ थारैनो।
औ ओ नाथाय ओ बैसागु बोथोराव
औ।
रंजानाय लोगो लोगो
औ।
सोरगोआव थांनाय बिफागुरु बिमागुरु बर' हारिनि बर' बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनाय हुदायाबो बर' हारिनियाव दं होनना जों मोनथिगौ आरो।
औ नंगौ।
औ ओ बैसागु फोरबो होन्ना बुङोब्ला बैसागु फोरबोआ जोंना मोन्नै रोखोमनि जायो आरो।
औ।
औ बेफोर जादों बैसाग मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु।
नंगौ थारैनो।
ओ मोसौ बैसागु होनना बुङोब्ला जों ओ बैसागुनि गिबि सान गिबि साना एबा ओ गिबि सानानो जाबाय मोसौ बैसागु
औ नंगौ
मोसौ बैसागुआ ओ बैसागु फोरबोनि गाहाय बाहागोनि गेजेराव मोनसे मोनसे आरो
औ नंगौ
औ ओ मोसौ थुखैनायखौ एप्रिलनि गेजेराव खोनादों नों
औ खोनादों नोंथां औ
मो मोसौ थुखैनायखौ एप्रिलनि गेजेराव सैत्र दाननि जोबथा सानाव एबा संस्कृत खालि फालिनाय जायो आरो
औ नंगौ थारैनो
औ आरो हेलौ
औ खोनादों नों
आरो मानसि बैसागु होननानै बुङोब्ला जों ओ बैसा फागुननि नैथि सानखौ मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो आरो
औ नंगौ
औ ओ बर'फोरा मोनसे दोरोङारि गाननाय जोमनाय दं जेरै बर' आइजोफोरा दख'ना थावसि आरो ओ बर' हौवाफोरा जेनेबा गामसा बिदि
औ
बैसागुआव बर' हौवाफोरा गामसा आर'नाइनि गस्ला बाहायनाय जायो
औ नंगौ
औ सरासनस्रायै ओ गामसाफोरा गोथां गोमो आरो गोबां गाबनि जायो
औ नंगौ
औ ओ आरो बेनि अनगायैबो बर' आइजोफोरा दख'ना गानो बेखौथ' नोंथाङाबो मिनथिखागौ औ मा बेयो बायदि रोखोमनि दिडजाइनजों लोगोसे गोजा गोमो गलापि गोथां गाबनि जानो हागौ नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ ओ गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला उन्दै उन्दै बयबो देलाय मालायै रंजायै बाजायै रंजायै बाजायै बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो जोङो
औ नंगौ नंगौ थारैनो
औ ओ बैसागुआव दुसिना देरसिनखौ खुलुमनानै बोर लायो
औ नंगौ
गामिनि सुबुंफोरा बोराय बुरै लाइमोन आरो गथ'सा महरै मोसानायनि थाखाय आलादा आलादा हानजायाव दायो बेखौथ' नोंथाङाबो मिथि
औ नंगौ नंगौ थारैनो
सानफ्रोमबो न' न' थांनानै दल फेमफा जाबस्रिं जथा औवानि थरखा खाम गंगोना आरि लानानै खनै मोसायो आरो न' बिगोमानि गाहाय हास थायो बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ
औ नंगौ नंगौ थारैनो
बे बैसागु रंजानायावनो बायदि रोखोमनि सिख्ला बायदि रोखोमनि सिख्ला एनदावलायनाय दुखु दाहानि मेथाइ बिगुमै बिबनां एदावलायनाय बिहाव बिहामजो जंखायलायनाय गोसो आरो रंजा बाजायै फालिनाय जा जायोखायनो बैसागुखौ रंजालि बैसागु होनना बुंनाय जायो आरो
औ औ नंगौ थारैनो
औ आरो बर'फोरा बैसागुआव हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां आरो जोंआ बर'फोरा बैसागुआव गोबां गोथां मैगं थाइगं जानाय मोनसे माबा दङ
औ नंगौ थारैनो औ औ नंगौ थारैनो
औ ओ जेरै बर'फोरा बैसागोआव गोखा गोखै मैगं थाइगंनि ओंख्रिया जानायनि नेमखान्थि बायदि खालामो एबा बायदि खान्थि दङ औ
सैथो
औ ओ बेबादिनो हाग्रानिफ्राय बायदि मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै मोनसे जुनिया ओंख्रि संना जायो आरो जों बर' फो